औ नोंथांजों दसे सम रायज्लाय जागोन ना
औ रायलाय जागोन
औ दे बिदिब्ला नोंथांजों आङो जोंनि गवालपारा एरियायाव मोनसे लाङा मोदाय लाङा होननानै बुंनाय जायो बिनि सोमोन्दै नोंथां दसे सावरायनो नागिरदों आङो हागोनना औ औ औ जोंनि गलपा एरियायाव बेयावहाय मोनसे लाङा फुजा होननाय बुंनाय जायो लाङा थाकुर
औ
दायो जोङो बर'फोरा बेखौहाय बे एरियानि बर'फोरा आ बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै ओमफ्राय न'खरनि बेबायदिनो जे न'खराव खैफोद आफोद नि बारग'नो थाखाय ओमफ्राय बेमार आजार जानायनिफ्राय बार गनो थाखाय बे माने फुजाखौ जोङो होनाय जायो मिथिबायना नोंथां।
औ औ
औ बेयावहाय जोङो मा खालामनाय जायो आरो बे गोथां फिथाइ सामथाइफोरखौबो बरायनो थाखाय जोङो बे फोरबोखौ खालामनाय जायो मिथिबायना नोंथां
औ।
औ बेयावहाय लामा थाखुरावहाय जोङो बोबोल बावनाय बायदिनो जोङो बिबार गय फाथै जरा माइरं एसे जे ओ ओमफ्राय साथि गासा
औ।
आरो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि बेबायदिहाय जायखौ प्रसाद होननाय जायो बेखौ जोङो बेयावहाय होनायखौ मोननो हायो।
औ।
मिथिबायना नोंथां।
औ औ
औ बे प्रसाद होनायखौ जोङो मोननो हायो बिनि उनाव जोङो बेयावहाय आरो मा खालामनाय जायो जोङो बे मोदायनि मुङावबो ओ बेबायदि प्रसाद होनायजों लोगोसे बेयावहाय जोङो बोरमा बलि होनायबो जायो आरो। बेबायदिनो मालाबा बुलि होवालासेनो हगारना होनायबो जायो। माने मोजां मानसिनि मोजां देहा बेबायदिनो मोजां खैफोद आफद फोद संसारनिफ्राय जेन बारग'यो बिनि थाखाय जोङो बोरमाखौ मालाबा मोदाय मुङाव बुलि होनायखौबो मोननो हायो आरो बा जोङो बेखौबो हेगारना होनायखौ जोङो मोननो हायो
औ
बिनि उनाव बोरमा बोलि होनायजोंनो लोगोसे जोङो बेयाव फारायाव जरासे बेबायदि एगारनायखौ जोङो मोननो हायो औ। बेनि अनगायैबो जोङो मालाबा बेबायदि फारायाव हबो बे मोदायनि मुङाव बेबायदि बुलि होनायखौबो जोङो मोननो हायो
औ।
औ बिनि अनगायै बो जोङो बेयावहाय मा खालामनाय जायो ओ जोंनि न'आव फिसिनाय बेबायदि दाउ बेखौबो जोङो बेयावहाय बुलि होनाय जायो नोंथां
औ
औ बेनि उनावहाय जोङो बे बलि होनाय दाउखौ
उम
जोङो मोदायनि मुङाव अनला ओंख्रिजों बेबायदि दाउ आरो बोरमाखौबो बेबायदिनो अनला ओंख्रिजों माने संनानै गोदायनि मुङाव मोनफा मोनफा थालिर फस्लायाव बेबायदिहाय बेखौ होलांनाय जायो बिनि मुङाव मिथिबायना नोंथां औ बेबायदिनो ओ बिनि अनगायैबो बेयावहाय जोङो बे फुजायावहाय बे फिथाइ सामथाइ आरो बोरमा बोलि होनायनि अनगायैबो
औ
जोङो ओ न'आवनो बानायनाय फिथा लारु सिथाव बेफोरबायदिखौ जोङो बानायना लांनानै बे फुजायावहाय बावहैनाय जायो मिथिबायना नोंथां। औ बे फुजायाव माने बेफोरखौ होनायनि अनगायैबो जोङो आरोहाय मोनसे खालामनाय जायो ओ नाव। नाव खालामो बेखौ जोङो थालिर फस्ला बै थालिर फस्लानि गेहजोंनो जोङो माने बिखंजोंनो जोङो बेखौ नाव बानायनाय जायो। बेयाव हायबो बायदि रोखोमनि बिबार बेयाव थुनानै होनाय जायो बा आलायना होनाय जायो। आरो बायदि- बायदि रोखोमनि गोथां जानाय- लोंनाय फिथाइ सामथायाइ
औ।
बिदिबा नोंथां जानाय- लोंनाय, फिथाइ- सामथायाइ बेफोरखौ जोङो माने बेयाव बउनाय जायो।
औ।
बे गोथां- गोथां बेबायदिनो जेरै- थालिर गोथां आरो खान्थाल गोथां आरो बायदि बायदि रोखोमनि गोथां गोथां फिथाइ बे बे नावहाय सिङावहाय हरनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बे नावआवबो जोङो सा थि जलायनाय जायो। धोब धुना
औ।
बेबायदि होनानै जोङो बेखौबो बावनाय जायो मिथिबायना नोंथां।
औ औ।
औ बेबायदिनो बानायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामो बेयावहाय जोङो बर'नि मोनसे जोंनि होनबाथाय जौ बे जौखौबो जोङो बेयावहाय बाहायफानाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेयाव ओमफ्राय दाउ फिसा मासे हाथारना होनाय जायो आरो।
औ।
औ बिनि उनाव खारैयाव एगारना होयो। नावनि सिङावहाय ओमफ्राय दावदै दैसे दउदै दैसे होयो। बिनि उनाव बे बेखौ गासै रायजोनि गासै सुबुंफोरानो हौवा- हिन्जाव ओमफ्राय गथ' गाथाइ
औ।
बराय- बुरि बेफोरो गासैबो लोगो नांनानै जोङो बेखौ मा खालामो ओ बै सिथ्लायाव बे मोदाय थानाय सित्लायाव जोङो बेखौ स्निबार गिदिंनानै गासै रायजो राजानि मानसिफोरा दैमायावहाय बे खौ फासायना थाङो।
औ।
दिग्रि नोंथां।
औ।
बेवहायबो जोङो मा खालामनाय जायो ओ लारुब।
औ।
आ लारु आरो बे मोदायैनो होनाय खान्थाल। बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ आरो हुबथोना होनानै बावो जोङो खुलुमो फिसौ होनाय जायो। बिनिफ्राय बेखौ जोङो दैमायाव
औ।
दैमायावहाय बिखौबो लासैनो लासैबो ह खुलुमनानै बेयावहाय फासायना हरनाय जायो मिथिबायना नोंथां। औ बेनि उनाव बियो माने मा खालामनाय जायो बेवहाय जोङो ओ गासैबो खनसे खनसे माने दुगैना फ
औ औ।
नोंथाङा हयथ' बिनि समोन्दै एसेब गावनि मोनदांथिनि गेजेरजों माने मिथिगौ जानांगौ नोंथां।
औ नोंथां आं बेनि सोमोन्दै बुंनायनि सिगां। बे फोर फोरबो माने बे फुजाख। खो मा समाव फालिनाय जायो बेखौसो नोंथांनाव सोंनो सानबाय।
औ बे फुजाखौ जोङो जेथु मासाव फालिनाय जायो नोंथां।
औ।
औ बेयाव जेथो मासनि लासाव फालिनाय जा
औ औ औ होनबाथ' बे फुजाया दा। जोबनानै थांबाय ना बारा गोबावथ' जायाखै बेयो जोबना थां
औ नंगौ नोंथां बे फुजाया बारा गोबाव जायाखै। ओ जोबनानै थांबाय ओ बे फुजाया माने। खालामबासो जोङो बै आमथिसुवा। बायदिखौ बावउनाय जायो नोंथां औ बे फुजायाथा
औ दा दा फिथाइ सामथाइ ओंखारनायनि सिगां माने इसोरनो बावगोरनायनि मोन माबा आरोना नायोआ मोनसे।
औ नंगौ नोंथां माइ आबाद गायनायनि सिगाङावनो जोङो माने बै फुजाखौ जोङो बानायनाय जायो नोंथां।
औ औ औ।
औ।
बा आबादजों सोमोन्दो थानाय। ओ फुजा होननांसिगोन आबाद माने आबादा मोजां जाथो बेनि माबा खालामनानै होनाय जायो आरो ना नों
औ नंगौ नोंथां माने मिथिंगानि बेफोर। फिथाइ सामथाइ आबाद बेफोरखौ। माने बेयावहाय बावउनाय जायो आरो बिनि मुङावहाय नोंथां।
औ औ औ आरो माने दा आबाद मावोब्ला जाग थे आबादफोरा मोजां जायो। बिनि माबानानै औ फोथायनायनि मुङाव होनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां। बेबायदिनो माने जोङो उनावहाय बेखौ फुजा खालामखांनायनि उनावसो जोङो
औ।
माइ आबादखौ जोङो मावनो हायो होननानै जोङो।
औ फोथायो आरोना औ औ। माने बे बेखौ बे फुजाखो। थांनाय नावसो माने माइ आरिखौ गायनो जागायजेनो आरो हमबाना नों। थां नोसोनिथिं ना।
औ नंगौ नोंथां औ बेबायदिनो नोंथां।
बेयो मोनसे सुबुं फोथायनाय आरो ना गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय मोनसे।
औ औ नंगौ नोंथां।
होनजायो आरोना बेखौ होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां‌। औ माने गासैबो थांनो हायो नोंथां बेयावहाय जेबो माने। बादा गैया ओ न'खरनि गासैबो सुबुंफोरा। बे फुजायाव थांजोबनाय जायो।
औ।
मिथाबायना नोंथां।
औ बेखौ औ मायाव दैमायाव होगारो ओमफ्राय इनावखौ दैमायाव
औ औ नावखौ माने दैमायाव फासायना हरनाय जायो आरो।
औ औ औ
औ बेबायदिनो बे फुजाखौ खालामहानायखौ बे देयाव मोननो हायो औ आरो बे फुजाखौ खालामाबाथाय जोङो माने आबाद मावनाया मोजां जाया बिदि होननानै जोङो बेखौ मानियो आरो नोंथां।
औ
औ आरो फिथाइ सामथायाइफोरखौ मोनजाया होननानै जोंनि गेजेराव फोथायनाय दं आरो नोंथां औ होनोमबा नोंथां समाथ' जाफैबाय नोंथां। दिनै बेयावनो लाखिनोसै ना नोंथां औ जागोन नोंथां?
अ दे होमबा